हेलौ। हेलौ।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
ओं खोनादों
औ नोंथांजों ओ मोनसे खोन्था सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम दंना?
औ सावरायजागोन नोंथां। गोबां सम दङ आंहा। औ देलाय बुंलाय
गोबां ओनसोलफोरावनो दाउ ओ दाउ अमा फिसिनानै जानाय नुबोगासिनो दं आ बेखौ नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नों? थां
औ हागोन नोंथां थारैनो दा जोंनियाव ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
बायदि रोखोमनि जोंनिया आइजो एबा हौवा माहा हौवा सुबुं एबा सुबुं माहारिया दाउ अमानि फालांगि खामनानै एबा दाउ अमा फिसिनानै संसार जाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबादिनो जों नुनो मोनो दाउ अमा फिसिनायजों नो खायसे खायसे सुबुं एबा आइजो माहारिफोरा नखरखौ सालायलांगासिनो दङ नङा होमबा? थिग बेबादिनो बिथांमोना बे दाउ अमा फिसिनायनि जाखिनि मोननाय फालांगिजों अमा फिसि अमा दाउ फिसिनानै फालांगियारि खामनायजों मोननाय रां रुफाजों बिथांमोना गावनि फिसा गथ गाथाय नखर बायदिखौ सुफुं आ अ नखर बायदिनि आंखाल एबा गोनांथिखौ सुफुंबोगासिनो ओम बो सुफुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा ओनसोलाव।
नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जों ओरैनो थालाबायनो नाङा दाउ अमा फिसिनानै जोङो नखरनि नांगौ जानाय बायदि बायदि आंखालफोरखौ जों गाव गावनो सुफुंनानै लानो हायो। दाउ अमा फिसिनाया जोंनि मोनसे फालांगियारि राहा जाय
औ नंगौ नोंथां
फिसिनानै बायदि गोबां बिबांनि रां जों खामायनो हायो। जेरैहाय दाउनि फार्म, अमानि गलार बायदि बायदि गोबां बिबांनि जों फालांगि खामनानै लानो हायो गावनि जिउआव। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
थिग बेबादिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो अमा अमा फालांगि खामनाय गोबां सुबुं दङ। जेरै सासे सुबुङानो जि, नैजि, थामजि, ब्रैजि था, अमा फिसिनानै फालांगि खालामबोगासिनो गोबां समायना बिथांमोननि फालांगिया गोबां बिथांमोना नाजानायनायनि गेजेरजों फालांगि खामबोगासिनो दं जेरै दाउ हांसो बायदि बाय दिनि फाराम खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोनखौ नुनानैनो आरो गुबुन सासे सासेयाबो जाहाथे गोसो थुलुंगाखां मोनो बेबादिनो बै खा जेबो बिद बि खासेनिखौ नुनानै फालांगि खालामनाया मोजां आरो आंनि साननायाव। दा नोंथांङाबो एसे फोरमायना होनो नामा दाउ अमा फिसिनायजों मा मा राहा मोननो हायो मा मा बेफोरनि बागै एसे आंनो सुंदयै फोरमायनो हागोन ना नोंथांङाबो?
अ जागोन
औ
ओ जोंनि गामिया ओनसोलावहाय
औ
दाउ अमा फिसिनानै ओ गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंबोगासिनो दं ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव मासेनिफ्राय मानै माथाम बेबायदि बांहोयो बेयै न'खरखौ हौवा बा हिन्जावफोरा ओ खुंबोगासिनो दं
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनो थास्लाय स्लाय दाउ फाराम हांसोनि ग'ला अमा गला बायदिखौ जोङो फालांगि खालामनानै न'खरखौ मोजांङै सुफुंलांनो हायो नांगौ जानाय जिखिनि रां रुफा बेयाव आरजिनानै न'खरखौ मोजाङै सुफुंलांनो हायो बेबायदिनो गोबां जों नुबोबाय दङ नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि ओ फालां खालामनानै न'आवनो फिनानै ओ गुबुन फालांगिखौ न'सिमहालागै लिंहरनानै बेखौ जोंङो फानहरो। फानहरनानै जिखिनि जोङो रां मोनो ओ बे रांजों जोंङो न'खरखौ मोजाङै सुफुंलांनो हायो ओ जि फिसा फिसौनि फरायनो नांगौ जानाय बेफोरखौबो जोङो बेनि दाहारैनो खालामनो हायो बेबायदिनो नखर फोरखौबो मोजाङै मोजां सुफुंलांनो हायो
हायो हायो।
बांद्राय जोङो बेफोरखौ खस्थ स्थ' खालामलायनो नाङा बेखौ जोङो अमा फिसिनाय अमा फि फिनायखौ जोङो ओ खेबथाम खेब्रैल बिनो आदार होनांगौ जायो। जेरै अमा फिसिनायाव जोङो गुन्दैनि गोनांथि जायो गिबियाव ओ गुन्दै गुन्दैखौ जोङो सिरानि बो मोनो बा लकेल गुन्दै जाय माइ सौनानै मोनो बे गुन्दैखौ जोङो ल गायनानै दैजों लगायनानै बेखौ होनांगोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
अमाखौ जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जेरै हेमसिया अमा न'आव फिसिनाय लकेल अमा बेबायदिनो अमा थावख्रिबो नुनो मोनो बेबायदि गिबियाव जोङो बे अमाखौहाय ओ फिसा जाहोनांगोन बिमाखौ बेनि उनावहाय बिनि फिसाखौ जोङो बांहोलांनांगोन बांहोलांनानै फेदेरनांगोन बिदिनो दाउनि बेलायावबो बिदिनो दाउनो जोङो सोरबाया रासायनारिक दाना होयो। सोरबाया ओंखाम होयो सोरबाया बेबायदि फोथाराव हेंगारना दोननानैनो ओमफाय आदारखौ नागिरनानै जायो। बुजिदो बांद्राय खस्थजाया बेफोरबायदिखौ जोङो फालांगि खालामोबा अमा दाउ फिसिनानै जोङो नखरखौ सलिनो हायो बे आंनि बायदिब्ला उम दाव अमा फिसिनाया जोबोर मोज औ
मोजां मोजां थारैनो
ओं जोङो ओ से किल बा नै कि लआवनो जोङो थामजौ ब्रै जौ आथिखालावथ थामजौ ब्रैजौ जाबाय बिनि बेसे बेसेना से किल नै कि बेखिनियाव बेबायदिनो मोज जोङो से किल के ब्रैजि थामजिसो दाव हरनो हायोब्ला बेसेबां रां मोनगोन नङासै होनबा नोंथां बे रांजोंनो जोङो न'खराव बाहायनो हायो उमबाब ग अ आ थाखो फरायहोनो हायो। बेहे थिक गोबां सुबिदा जोंनि गेज जेराव मोगा मोगि जायो। दाउ, अमा फिसिनानै जोङो उसुबिदाख खौ नुहराखै जोङो सु सुबिदाखौ नुहरगासिनो दं नङा होमबा नोंथां अमा मासे फाननानै जों दिनै नैजि रोजा ओ नैजिबा द रोजा मोननो बेज बे जोंनो जोङो गोबां गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो आरो फिसा फिसौनि नांगौखौ बुंनो हायो ओम नंगौना नोंथां? ओ नों थांमोननि बे ओ रासायनारि बा ओ लकेल गुन्दै बा सिरा बेबायदि होनायनि अनगायैबो मायबाफोर ओ जेनेबा होबावनानै फेदेरो नामा बा माबायदिहाय फेदेरो बा लोमजाबा बा बेफोरखौ बिजि सिजि होयो ना नामा बेफोरबायदिखौ आं मिथि नो लुबैदोंमोन नोंथां
मोनथिनाय बादि ब्लाथ' आं मोनथिनाय बादिब्ला अमानो जों बायदि रोखोम खोमनि रासायनिक आदार ओ लकेल जेरै- माइरंनिफ्राय सौनानै माइनिफ्राय सौ सौनानै मोननाय जा गुन्दै एबा जा बै मा जोंनिया जुखाम होनो नालाय जुखामनिफ्राय ओं जा साफर साफर होनो बेखौ ओंखारनाय जा सापर्ट बेखौ होयो। थिराफुसि बायदि बायदिखौ होनो मोन होनायखौ नुनो मोनो। बेनि गेजेरजोंबो अमानो जों मोनसे आदार हनाय जायो बेनो जाहैबाय गद्रेस बेखौबो होनाय जायो। दा बे नि बे फोरनि अनगायैथ' आं मोनथिनायाव जेबो आरो आदार गैबावला होननानै आं नुहुरो जोंनिया बे गुन्दैयानोसै साब फरानोसै सिरा खुसियानोसै आरो आरो जा जों न'आव जुमाय सावनानै जा जुमाय सावखांनानै जा ओंखारनाय मेप। अर्था। एबा जा। फ्रि। बेखौबो जों अमानो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बेबादिनो जों अफ्रि गुन्दै सापर सिरापुसि बायदि बायदि रोखोमनि आदार जेरै थास मिथिंगायारि जेरै हाग्रा बंग्रा जेरै थास हानानैबो जों अमानो होनो। खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। गामि ओनसोलाव औ थिग बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमनि आदार जों। अमानो होनाय जायो। बेबादिनो जों अमाखौ फिसिनाय जायो। आरो लोगोसे। फेदेरनाय जायो जेरैहाय जों मास। बे अमाखौ। फैसानिफ्राय फानजा टिमावलागै जों मा बेखौ बा। मांखो दं मांखो। सिम जों फेदेरनो गोनां जायो। मासे अमाखौ फाननायसिम फाननाय सम जानायसिम हा लागै दैजों बा। द मान्थ जों फिसिनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां स बेनि गेजेरजों जों। ओ अमाखौ। अमा बुन्दि अमा बुन्दिखौ जोङो बायदि राहायै जोङो फिसा जाहोनाय जायो। नङा होमबा नोंथां। फिसा जाहोनाय। जों लोगोसे जों। फिसा जाखांनायनि उनाव जों बे। फिसाखौ फाननानै गोबां बिबांनि रां मोननो हायो आरो बे रांफोरजोंनो जों न'खरखौ नख'रनि आंखालखौ जों सुफुंलांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबादिनो जों अमा फि नाय दाउ फिसिनाय बायदि बायदि। फोरनि हेफाजाबै जों नखरखौ सालायलांनो हायो। आरोना थिग बेबादिनो जों अमा दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जों सोर ओ बायदि रोखोमनि जों मोन बिबांनि जों माबा हेफाजाब मोननो हायो। जेरैहाय जों आसनि फायो जेरैहाय अमानि गराल जों मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नों थां।
अमानि गराल मोननो हायो अमानि दाना मोननो हाय। हायो। बाय खायसे खायसे समायाव जों खायसे खायसे हेफाजाब ज जों मोनबोनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जों अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां बिबांनि